हेल' औ औ खोनादों।
औ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ औ।
औ।
आं
गोजोन मोनाबिलि नों गोजोन मोनाबलिनि नों थांसिम ओ खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो
औ ओ नोंथाङा माबाफोर खालामदों नामा?
आं ओरैनो जिरायना दं।
खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ ओ होमब्ला औ नोंथां होमब्ला नोंथाङा मानि बागै सावरायनो लुबैदों? औ। होमब्ला नोंथांनो आङो बर बर'नि हाबानि बागै एसे ओ खोनथालांनि नोंथाङा खोना सं संलांदो होमब्ला।
औ औ।
ओ बो जोंना गिबियावनो बर'नि हाबा होनोब्ला ओ जों बर'फोरा सुबुं माहारिनि ओ सुबुं माहारिनि ओ मोनसे बेयो समाजारि खान्थि। मानो होनोब्ला जोंना सासे सुबुङा एबा जुलि ओ जुलि जानायनि उनाव बियो समाजनि खामानि एबा समाजाव थानाय बिबानफोरखौ मावफुंनो हानाय जानानै ओ फैयो आरो जोंना जेंना जेंसिखौ ओ सुस्रांनो ओ सुस्रांनो हानाय जानानै फैयो हाबा जाखांनायनि उनाव ओ सुबुं सुबुं एबा मानसिया बर' मानसिया। ओ होमब्ला नोंथांआ खोनाबाय थादोंना?
औ खोनादों।
जोंना हाबा जानायनि उनाव ओ हिनजाव मा हारिया हिनजावनि न'खराव ओ फैनायनि उनाव ओ सिनाय मोनि सुबुंफोरजों न'खरनि खाथि खालानि सुबुंफोरजों आंगोथि जानानै मा होनो बियो फैयो आरो। ओ जोंना सासे मानसियाबो एबा मा होनो हौवा सुबुं हौवा सुबुंफोराबो हाबा जानायनि उनाव समाजाव ओंखारोब्ला ओ समाजनि खामानि जि नेमखान्थि ओ बेफोरखौ ओ मा होनो बेफोरनि दाथाइखौ ओ गोख्रों खालामनायाव एबा ओ मोजां खालामनायाव मदद होनाय होनो हायो आरो। हाबा जाखांनायनि उनाव। ना हाबा जाखांनायनि उनाव। ओ गावखौनो बियो ओ जिब जुनार एबा एम्फौ एनलानिफ्राय ओ आलादा खालामो होननानै ओ मिथिनाय जायो आरो। जेरै जोंना आ हाबा जाख खांनायनि उनाव गासैबो बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोननाय जायो। दा जोंना मानो होनोब्ला जेरै जिब जुनारफोरा जोंना जेबो गियान गैया एबा गुन गैया थिग बेबायदिनो जोंना सासे सुबुङाबो हाबा जाखांनायनि उनाव गियान जानानै फैयो आरो बेनिखायनो जिब जुनार खौ रुजुनाय जादों मानसिखौबो। औ दा जोंना ओ बर'नि हाबा होनोब्ला ओ बर'नि हाबाया गोबां रोखोमनि थायो। जेरै ओ समाज नि नेम खान्थि बायदि हाबा आ गोरजिया लाखिनाय हाबा नोंथाङाथ' बेफोर खौ मिनथिखागौ जानांगौ? ओ खारसारनाय हाबा ओ बोननानै बोनानै लाबोनाय हाबा दोनखारनाय हाबा आरो जोंना ओ दंखा हाबा दा जोंना ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जोंना समाजनि नेमखान्थि हाबा समाजनि नेमखान्थि बायदि हाबा बेखौनो जोङोओ ओ गोबाङै नुनो मोननाय जायो समाजनि नेमखान्थियै फा ओ मानिनानै हाबा जानाय बेफोरखौनो जोङो गोबाङै नुनो मोननाय जायो समाजनि नेमखान्थियै जोंना बर'नि हाबायाबो बिदिनो ओ गिबियावनो सासे सेंग्रा एबा सिख्ला बिसोरो मोजां मोनलायनानै एबा न'खरनिफ्राय नायनो थांनानै ओ बिदिनो हाबा लानाय जायो जोंना हाबा जानायाव ओ हौवानि हौवानि न'खराव ओ हाबा जानाय जायो आरो जोंना हिन्जाव निफ्रायबो हिनजावनि न'निफ्रायबो हाबाखौ होनानै हौवानि न'सिम लाबोनाय जायो हाबा होनानै जोंना हाबायाव बर'नि हाबायाव जोंना ओ गोबां गामिनि सुबुंफोरखौ गासैखौबो जाहोनाय लोंहोनाय आरो बेजों लोगोसे गासैबो आलासि दुमसि गासैखौबो जोङो जाहोनानै ओ हाबाखौ बारहोहरनाय जायो बेजों लोगोसे जोंना हाबायाबो ओ मोनसे बर'निनो ओ बियो जोंना आवाथि सावनाय हाबा आरो बेजों लोगोसे बर'नि बाथौनि हाबा बिदि थायो दा जोंना ओ बर'नि हाबा होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ अमा बेदर नङाब्ला जोंना हाबा बर'नि हाबाया जाया जोंना अमा बेदरजों लोगोसे ओ जानाय लोंनाया ना बाय दि बेफोरबायदिनो बायदि ना पापर गासिखौबो जोंना बर'नि हाबायाव होनाय जायो गासि खौबो गामिनि गथ' गासिखौबो जाहोनाय जायो आरो जोंना बर'नि हाबायाव ओ बर गोदाना ओ गामसाखौ गाननाय जायो आरो हिन्जाव गोदानाबो दख'ना गोदान गाननाय जायो आरो जोंना हाबा जाख खांनायनि उनाव सिन्दुरखौ खाफालाव लानाय जायो ओ बेबायदिनो आरो दा नों थाङाबो बर'नि हाबानि ओ बागै ओ एसे मिथियोब्ला आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ नोंथांनि होननायाथ' गासैनो सैथो ओं ओमफाय आं मोनथिनान बा मोन दांनाय सायाव माने आं एसेबांथ' मिथिया ओ आं जा खिनि बै खौनो आं दा नोंथांनि सेराव फोरमायनो होनना सान्दों औ जोंथ' हाबाखौ जोङो माने जुलिबो होनोना त' ओ जों जुलिखौ माने लाखानांगौ जायो संसाराव माने हेलौ माने जों हाबाखौ अ हाबाखौ जुलिबो होनो जोना
औ नंगौ थारैनो
ओ संसाराव संसार जानो था खाय लाखानांगौ जायो हौवा हिनजाव हाबा जालायखानांगौ जायो आरो ओमफ्राय माने उन अ ओ फोरमायनो थाङोब्ला उननि जोलैनि थाखायबो हाबाखौ लालांनो गोनां जायो। ओ नख'राव सं सार जानो बा माने खामानि दामानिफोरावबो मदद हेफाजाब गोनां जानाय बेफोरदिनि थाखायबो संसारखौ जानो गोनां जायो होननानै आं माने सानो आरो।
औ नंगौ
आरो संसारखौ है सोराबा मोजांबो जाहैयो गाज्रिबो जाहैयो सोरबा स सेयावनो एना एनि जालायलायनानै बायस्रालायनायबो जाहैयो। सोरबा गारलायनाय नायनो बालायनाय बिदिनो गावस्रा लांबोयो। जुदि नायो हाबा जायोब्ला माने बिदि साननानै हाबा जानांगौ जे माने आं बेजोंनो अराय सम माने नोंनि जिउ जोबजासि सिम थाखासिगोन बा माब ब्लासि बिदिखौ साननानै जायोब्ला मोजां जायो आरो माने दाथ' दाथ' बांसिन खौनो नुनो मोनो। जे हाबा जा ओमफ्राय साननैसो दान मोनसे मोन मोननै मोनद' दान बेफोरफोरनि उनावनो नांलाय खमलाय जालायलायनानै गारलायनाय जायो।
औ नंगौ।
दाजि दानि जुगावथ' उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै मानसिफोरानो बोरैबा सिलिंखार जालांनो हमो हाबायाथ' हाबाखौथ' लाखानांगोन लानाङा नोंना उनाव बाब दा बाबो लाखा बुंगोन मानि हाबानिबो मोनसे सम फैयो आरो हाबा लानायनिबो। बेखौ मोननो मानसिफ्रा आजि खालि बारा माने बुजिनो रोङा थाब थाबनो। थाब थाबनो जानानै साननैसोआवनो गावस्रा लायनाय मा नाय बिदिखौ जों बांसिन नुनो मोनो दानाबा।
औ नंगौ
ओमफ्राय मानसिफोरा साना जे हाबा माने मोनसे गोथार बेयो हाबा सोदोबानो मोनसे गोथार। जे बियो बर'नि थाखाय बर' माने हाबा सोदोबानो माने मोनसे गोथार माने मोनसे गोथार संसार जानाय मोजां संसार जानायखौ फोरमायो।
औ नोंगौ।
हा माने गासै बिबानखौ बाननानैनो सासे मानसिजों संसार जानो थाङो बेखौ बुजायो नाथाय दानि मानसिफोरा बे खौ बुजियोना बुजिया आं हमदांना मोनला‌ दायो नोङो जे उन्दै उन्दै बैसोयावनो माने मोजां मोनलायना माबानानै हाबा जायो मायो ओमफ्राय साननैसो थानानैनो गावस्राफिनलायो बिदि खौ नुबा माने बोरैबा मोनो आरो ओमफ्राय। दासान्दि जोंनि मबाइलफोरावबो गोबां नुनो मोनो बिदि जानाय। मानाय ओमफ्राय सानो हाबाखौ मानसिफोरा मा होननानै सानना लायो आं बेखौ सानो आरो। जोबोद गोथार मोनसे बियो मा बा हाबा खालामनायथ' जोबोद मोनसे गोथार बियो बेखौ मानसिफोरा मा साननानै बिदि जायो होननानै आं सानो आरो। हा-हाबानि बागै आं एसेबां मिथिया माने आं जाखिनि मोनथिनो मोजांनि समाव होननो लुुबैयो माने हाबाखौ मानसिफोरा मोजाङै मोनसे साननानै लानांगौ जे जों हाबा जायोब्ला बिदि जाहैनाङा जे उनाव गारलायनो मोनसे
औ नंगौ।
थाखागोन मागोन बेफोरखौ साननानै जायोब्ला मोजां जायो आरो। हाबायाव माने जाय जा एसे मोजां खालामनानै देरै लावै एसे बुजिनाय जानानै जायो बिसोरनाथ' थायोमोन ओमफ्राय उन्दै उन्दै बैसोआव जानानै माबानायफोरा साननैसोयावनो नांलाय खमलाय जायो। मानानै बोरैबा मोनो आरो। आं बेखिनिखौनो मिथिसै नोंथाङा माखौबा फोरमायना हानो हागोन हाबानि बागै होनबावनो सिनो?
औ जोंना ओ हाबायावथ' बिदिनोसै बर'नि हाबाया। जोंना गिबियावनो बाथौ बाथौ जिखौ जोङो फुजियो सिबियो बेयाव जोंना हाबायाव बाथौ ओ आलारि बाथि सावनांगौ आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि सिथ्लायावनो ओ थालिर बिफां फांब्रै गायनानै बेयाव दिरुं गुफुर फोरजों खौ सोंनानै बेयाव बिबारफोर होनाय जायो। बेखौ जोङो
औ
मन्दाबबो होननानै बुंङो। जायो दा जोंना बे मन हाबायाव जोंना ओ हौवा गोदान एबा हिन्जाव गोदाना बेयाव बेनि सोरगिदिं गिदिंनांगौ जायो बेनि उनाव ओ ओ हाबाया जानानै थाङो आरो बेजों लोगोसेनो गासै बो ओ न'नि सुबुंफोरा न'नि मानसि फोरा बोर होयो बेयाव आथिङाव खुलुमनानै गासैबो बोर होयो बिदिनो आरो बर'नि हाबाया दा नोंथां जोंना ओ समाबोथ' जाबाय ओमब्ला रांजों बर'नि हाबानि बागै रायजलायनानै ओ मिथियैखौबो मिथिबाय आरो रायलायनानै ओ गोजोननाय थाबाय। ओ दे होमब्ला नोंथां।
औ